हेल' अ खोनादोंना नोंथां
औ औ
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
ओरैनो दं नोंथां
अ ओ नोंथांखौ कल खामनायनि जाहोनानो जादों ओ ओ नों नोंथांनियाव ओ बेबायदिनो जोंनि ओ बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ बर'नि दानाय लुनाय बुंनो थाङोब्लाथ' बियो गोदोनिफ्रायनो सलिबोनाय मोनसे बर'फोरनि ओ हारिमु आरो आरो बर'फोरनि गुबै गाननायानो जाबाय दख'ना आरो जोङो बे दखनाखौ दानानै गाननो हायो आरो आरो जोङो गोदो गोदोनि बायसि बिदि जि दानाय आथिखालाव जों नुनो मोनलिया आरो बांसिनानो आथिखालाव मिसिंजोंसो दायो आरो
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि आबै आबौ बायसा जोङो ला- था एम्फौ फिसिनानै लाथा एम्फौनि फिथोबनिफ्राय बनायनाय इन्दि जिफोरखौ आथिखालाव गाननायबो नुला आरो आरो दख'नाया गोबां रोखोमनि थायो गोबां गोबां कालारनि थायो बियो बि दखनायाव आरो जोङो गोबां समायना समायना आगर दाना- नानै जों गाननो हायो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ द बेबायदिनो बर'नि दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जोंना गोदोनि- फ्रायनो सोलिबोखानाय नङा होमबा नोंथां गासैबो जोंना बर' माहारिबो बा बर' बर' आइजोफोरानो जि दानानै ओ जि दानानै गावबा गावनि जिउ गावबा गावनि ओ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो आरजिनानै बा सोरजिनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों जि दानायनि गेजेरजों ओ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ गोदोनि सुबुंफोरा नोंथां ओ गिबियावनो जोंनो जि दानोब्ला खुन्दुं नांग्रोगोन नालाय नोंथां बेबायदिनो जोंना खुन्दुं- खौ ओ गिबियावनो जोङो गोदोनि सुबुंफोरा मिथिंगानिफ्रायसो लानानै जोङो जिखौ दानाय नुनो मोनोमोन आरो नोंथां ओ मानो होनोब्ला नोंथां ओ गोदो गोदाय सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो आगरफोरखौ जोङो हाजो आ- गर बा बोग्रि बिबार बेफोरबायदि आगरफोरखौ जोङो समायना रमायना आगरफोरखौ जोङो जियाव सेबखांनानै जिखौ जोंना समाय होयोमोन हम ना- नाथाय आथिखालाव जोंना अ गासैबो सुबुं माहारियानो सोलोंथाइ गोनां जाजोबबाय नालाय नोंथां अ बिनिखायनो नोंथां आथिखालाव अ बेबायदिनो गोबां जि दानो थाखाय गोबां अ माबे मेसिनारिबो ओंखारबाय नंङा होमबा नोंथां जोंना जुगाबो जौगाबाय नालाय बिगियानारि जुग बेनिखायनो नोंथां दा आथिखालाव अ जोंनि सुबुं फोरा बेबायदिनो बांसिनखौनो जों नुनो मोनो जे ओ बांसिनानो बेबायदिनो मिसिन थिनजोंसो जि दानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ मिसिनजों ओ जि दानानै बेबायदिनो गोबां गोबां जि दानानै जों सानसेयावनो गोबां गोबां दख'ना बा गोबां गोबां फास्रा दानानै जोंङो गोबां गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नोंथां। अ बेबायदिनो जोंना दख'ना दख'नाफोरखौथ' जोंना आथिखालाव गोबां बर' सुबुंफोरा साननो दायो नंङा होमबा नोंथां? ओ जोंङो बेखौ बुंनांगोन जे मोनसे जायगा मख'नांगोन जे ओ जायखौ जों खवल खुसि होननानै बुंनाय जायो। बे मोनसे दा अ बर'नि जि दानायनि मोनसे जे ओ जायगा मुंखोजाथाव जायगा अ नोंथांआबो मिथिगौ जानांगौ ओ बेआव अ जोंनाव गासौबो बर सुबुंफोरानो बेयाव जोंना जि दानानै गोबां गावनि न'खरखौ सामलायबोगासिनो दंङ दोनिफ्रायनो अ बेबायदिनो नोंथां अ औ बेबायदिनो नोंथां जि दानानै बेबायदिनो गोबां जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि जि दानानै बा गोबां दख दखना दानानै बेबायदिनो जोंना थाउन सहाव फाननानै ज जोंङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायै नंङा होमबा नोंथां आथिखालावथ' नोंथां जोंना गारि मथरनिबो जेबो सिन्था गैया नालाय नोंथां अ बेबायदिनो जोंना गोजान गोजान गोजान जायगायावबो थांनानै बेबायदिनो ओ बेफार फालांगिनि थाखाय दख'नाफोरखौ फाननानै गोबां रांखावरियाव खामायनाय बा बेसेनाव फाननानै बेसेन बुरजा मोननाय जों आथिखालाव नुनो मोनदों नाथाय नोंथां आथिखालावथ' जोंना दख'नाखौ अनलाइनबो खालामनो हायो नंङा होमबा नोंथां आथिखालाव दसराना गोजान गोजान जायगानिफ्राय जों अनलाइन खालामनानै जों दख'नाखौ गाननोबो हायो औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो गावबा गाव मुंनि मोनसे दख'ना दाननानै ब्रेन्द मोनसे नाम दोननाय जायो जायखौ ओ दख'ना जाय द दखना दाग्राफोरा बेखौ नाम दोनो अ बेबायदिनो जोंना आथिखालावथ' जाखांबाय थानाय जेरै बिबार ब्रेन्ड ओ लफाय ब्रेन्ड बेफोरो आथिखालाव जोंना गोबां बेफोरबायदि टि ब्रेन्ड ओ बानायनानै बिथांमोनहा गोबां रांखावरि आरजिगासिनो दं आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ ओ बिदिनो नोंथां जोंनाथ' ओ जि दानाय होनोब्लाथ' जोंना आथिखालाव ओ बेबायदिनो गोबां सुबुं अनजिमा सुबुं आइजोफोरानो जि दायो आरो आथिखालावथ' जोंना जिनि बेसेनाबो गोबां बारायबाय नंङा होमबा नोंथां? गोदोनि बायदिथ' जोंना ओ खम बेसेनाव मोननो थांलिया बेनिखायनो आथिखालाव गोबां ओ बेसेन बेसेन होनानै जोंङो जिखौ बायनानै गाननांगौ जायो अ बिनिखायनो थि औ बिनिखायनो आथिखालनि सुबुंफोराबो जिनि दामाव बांदोंब्लाबो जोंना बायनानै गाननायखौ जोंङो नुनो मोना आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां मोनसे ओ मोनसे बर'निनो जायखौ जों आर'नाइ होननानै बुंनाय जायो थां आर'नाइयाथ' जोंना बर'निनो मोनसे सिनायथि नङा होमबा नोंथां जाय खौ जोङो बर' होननानै ओ सिनाय सिनायनो हायो। ओ बे आर'नाइखौ नोंथां ओ गा जोंनि बर' हारिनि हारियाल' ओ गाना बेखौ जोंना गुबुन हारिनि खौबो जों आथिखालाव गाननाय नुनो मोन बा लानाय नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां। उम बे ओ बेबायदिनो जोंना ओ बेबायदिनो गुबुन हारिनिब्ला औ नंगौ जोबोद नायनो समायना
आर'नाया आरो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव औ
औ गोग्गाथाव मान औ नंगौ नोंथां।
मान गोनां जि आरो आर'नाइया जोंनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां औ आर'नाइ जिखौ जोङो बायदि बायदि हाबाफारियावबो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ औ खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
थ' जोङो दख'नायाव गोबां समायना समायना आगर लानानै गानो नङा होमबा नोंथां जेनेबा आगराबो गोबां रोखोमनि दं आरो बेफोर आगराबो नाम थायो जेरैहा
नंगौ नोंथां औ
नंगौ नोंथां औ
नोंगौ नोंथां
माबायदि दानिया जोंनि माने ब' आइजोफोरा सिगां बायसा जि दानिया बांसिन लांगा दख'नाफोरखौ दानाय नुुलिया बिदिनोसै आरो
औ नंगौ नोंथां औ औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि औ नंगौ द ख'नाफोर दाननानै बा फास्रा जि दख'ना दाननानै ओ बेफार फालांगि खालाम नाय दङ' नामा नोंथां
औ दोङो दोङो बेफार फालांगि खालामनानैनो न'खरनि गोबां ओ माबाफोरखौ राखावरिजों आरजिनो हायो आरो नांगौ जानाय जों फिसा फिनला बुस्थुफोरखौ जों सुफुंनो हायो आरो दखना बेफार खालामनानैनो न'खरनि आंखालफोरखौबो जोङो
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो औ नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां मा ओ दानाय लुनायनि औ नंगौ
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो नोंथां जोङो दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो बा गावबा गावनि जिउ जिउखौ जोङो गावबा गावनि ओ न'खरखौ जोङो ओ सामलायलनो हायो आरो नोंथां। खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना हेल' नोंथां हेल